होन औ होल नों थां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ गोज जोन बेलासिनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासि हरनाय थाबनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय गोथोननाय थांबाय।
आ। जों दा मोनसे टपिक लानानै फैदों दा नोंथांजों आं बे रोखोमै रायज्लायनो सानदों जोंना रायलायनाया जागोन। मानि सोमोन्दै जौगानायनि बागै रायलायगोन हा नोंथां। मानो होमबा दा जोंनि बे एरियायाव जौगानाय होनोब्लाथ' गोबां जौगानाय थायो एबा गोबां जौगानायबो दं। बिनि बागै दों जाय एसे सावरायलांदिनि नङा होमबा?
औ।
जोंहा जौगानाय होनोब्लाना
औ।
आरो जोंहा जौगानाय होननाय लोगो लोगोनो जोंहा आथिखालाव गोबां रांनिबो आंखाल एबा आरो रांनिबो गोनांथि जायो बेनिखायनो जों रां रां गैयाब्लाबो बेजों दावगानो हाया। बेजों लोगोसे जों फरायनाय थानांगोन फरायना थानो हायोब्लासो जोंहा दावगानायखौबो हागोन। माबा मोनसे दावगानो थाखाय जोंहा रोंगौथि नांगौ। एबा गाव गावनि रोंनाय खिनिखौ जों दिन्थिना लानो हानांगोन। बेनिखायनो जों माबा मोनसे जाखिनि टारगेट लायो जाखिनि थांखि लायो बेसे बे थांखि खौ जों जाफुंहोनो थाखाय मावनांगोन माबा मोनसेबाबो आरो बेजों लोगोसे जों लाजिनो नाङा। माबा मोनसे मावनो गोनाङाव फैसानिबो गोबां आंखाल मानो होमबा आरो जोंहा न'खरनिफ्रायबो सापर्ट नांगोन जायबा बिमा आरो जेन बेफोर ओमफाय न'खरनिफ्राय एसेबाबो एबा मदद मोनाब्ला जों गाव गावबो जौ मानो हाया बेनिखायनो जों जौगानो थाखाय मोनसे थांखि एबा गाव गावनि नाजानायबो थानांगोन अब्लानो जों बिथांखिसिम जों सहैनो हागोन आरो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै फंनैसो गोलावै फिननायफोरखौ एसे फारि फारि होलांनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा आंनो बुंनो नाजागोन। ओ नोंथां बुंनाय बायदि जों जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जों दावगाजोब नोबो हाया जायाव जों माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला ओ स्किलखौ जोङो देभलप खालामनो थानांगोन दानि जुग
औ
साख्रि बाख्रिखौबो मोनजोबब्ला मायबा मोनसे जोङो आखाइनि बिद्दा बा जों स्किलखौ जोङो डेभलप खालामनानै जों बे स्किलजोंनो जोंनि सारा जिबनखौ जोङो दैदेनलांनांगोन बा बेजोंनो जोङो दानो हानांगोन। बेबो जेनेबा ओ गोबां दानिया बेफोर बायनो जेनेबा फरायनायाथ' दं बि ए, एम ए फरायो बा बि ए जाबाय बेनिफ्राय जेबो सर सरखारि साख्रि मोनला बेनिफ्राय फरायनावबो गोसो गैलिया फरायनोबो हालिया बिदिनो बिदिनो न नखरनि आंखाल ओ गावनिबो नांगौखौ सुफुंनो थाखाय दानिया गोबां ओ सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै खामानि ओ मावहैला बायो खस्थ' गोबां बेहायबो जानाय लोंनाय ओ खरसा दं भारा खरसा होनानै ओ बिदिनो मावहैयो ओ बेनि सोलाय जुदि गाव जोङो एसेबांथ' जों सोलों गासैबो एसे एसेब्लाबो सोलोंथाइ लाय बेे सोलोंथाइजों जों जुदि एटा मो स्किल जों लागोब्ला जेरै जोङो अमा फिनाय जेरै दाउ फिसिनाय बेनिफ्राय ना फिसिनाय बि बायदिसिना जोङो मैगं थाइगं माबायदि जोङो जेरै बिबार रुनु जों माबायदि ओ नार्सारि बानायो बेफोरनिफ्रायबो जों जुदि बेफोरनि बागै जों जुदि एसेबो जों जुदि स्किल लानो हायो अब्ला जोङो गुबुनाव बे खामानि मावहैनांनो जों जानाय नङा जोंनि बेजों लोगोसे जोंनि गामियाबो देरलांगोन। गामियाबो जोङो ओ जौगागोन बेनिफ्राय ओनसोलाबो जौगागोन बेनि सायाव गावबो जौगानायजों लोगोसे जोंनि न'खराबो जौगागोन गासैनिबो न'खरा ओ हमना लाबाय जों ना फिनाय बा जोङो दाउ फिसिनायखौनो बुंनो थसै जों जुदि दाउ फिसिनायनि सायाव जुदि जोङो मायबा मोनसे स्केल थायोब्ला ओ जों बेहाय जोङो माबायदि दाउखौ फिसिनांगौ। बायदि बेसेबां साफ्रोमनिबो न'खराव ओ जोंनिया ओ दाउ अमा बायदिसिना थायो नाथाय- बेफोरखौ जोङो एसे ज' लायो। बे बे ओ जेनेबा दाउ फिसिनानैनो आङो सारा आंनि जिउखौ हल लाइफखौ आं मोजां। मोजाङै जुदि दैदेन सानदोंबा जों मासे दाउदो जोङो मालाबाबो जों साकसेस जानो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां बेखायनो बेखौ बुरजा फिसिनो थाखाय जोङो बेहाय बे बुरजा फिनो थाखाय जोङो मोनसे जोङो स्किल रोंनांगोन माबायदि। एबा एसेबां बुरजा दाउखौ जों लाखिनो हागोन, बेनि बेफोर ओ दाउ फिसाफोरा ओ बिमा गैया माबायदि जों बेखौ आदार होनांगोन बेसेबां जों आदार होनांगोन माबायदि जों बिसोर गुदुंखौ होनांगोन गोबां। सोलोंनो मोनगोन, बेफोरदि सोलोङोब्ला निस्य, जोंनि लाइफआव जोङो माबा मोनसे ओ जो जौगानो हागोन बा जोंनि गामियारिफोराबो बेबायदि सोलोंनानै गुबुन जायगायाव। खामानि मावनो थाङालालासिनो ओ जोंनि न'आव थानानैनो ओ मोनसे मोजां खामानिजों लोगोसे गावखौबो जौगासार होनो हागोन लोगोसेनो न'खरखौबो जोङो मदद होनो हागोन। जेरै आं बुंनो सानसै दाउ फिसिनायनि सायाव जोङो। दाव फि सिनो सानदोंब्ला जोङो मोनसे खुला जागा जानांगोन बेनिफ्राय। जोङो दाउ फिसाखौ गुबुननिफ्राय लाना फैनांगोन, जायफोर दाउ फिसाफोरा जे ओ मेसिननिफ्राय दिहुनजानाय बिसोरहा बिमाबो गैया गुदुं होनो थाखाय बिसोर फलार बेराम जायो रानि केेट जायो, बेनिफ्राय आइ बिडि बेनिफ्राय कलपक्स बायदिसिना बेरामफोर जायो। आरो जोंनि- दाउफोरा बेफोरनिफ्राय बासायना लाखिनो थाखाय बेफोर दाउफोरखौ जोङो। जेखौ हायो एखौनो जोङो जोथोन लानायजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ भेक्सिन होनांगोन, बेनिफ्राय अब्लासो जों माने जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो सोलोंनानै जोंनि गासैबो लाइफखौ जोङो दैदेनलांनानै हागोन आरो बिदि जेरै अमा फिसिनायनि सायाव। एबा मोनसे जों फिबासो जों माबायदि मोजाङै अमा फिसिनांगोना बेसेबां समाव मा जों भेक्सिन होनांगोन बेखौ मिथिजोबगोन आरोनि ना फिसिनायाबो बे दैखौ मोजाङै लाखिनांग गावखौबो जौगानायजों लोगोसे न'खरखौबो जोङो मदद खालामनो हागोन आरो, गुबुन जायगायाव थाङाबालानो बेनो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनायसाय बेनि सायाव।
औ औ दा नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय। थिगानो नोंथां, जाखिनि बुंलाङो आंबो जाखिनो हायो। नोंथां सिगाङाव आं एसे फोरमायनानै होनोसै। थांसिम मानो होनबा जोंहा जौगानाय होनोब्ला, सासे सुबुङा अ हमना ला प्रपे एबा सायाव आमखाया जेनेबा बिथाङा। फरायसा जा जाबायब्ला, नोंबो सासे जानांगौ प्रफेसार। अब्लानो बे बिथांनिसिम जों जौगालांनो हागोन बेजों लो गोसे गुबुन गुबुन जायगानि फ्राय जोंनिफ्राय ओरै जौगानाय लाबोबाय मानो होनबा बे जौगानायसिम जोंबो थांनो थाखाय जोंबो गाव गावनि रोंगौथिखौ नांगोन आरो बे थांखिसिम थांनो थाखाय जोङो मोनसे खाबुआ खाबु एबा न'खरनि हेफाजाबबो नांगोन बेनिखायनो जों बयखौबो बयबो बिथांमोना जाहाथे थाङो बेनि थाखाय आरो मो जाङै मोजां जोंबो सौहैनो हागोन अब्लासो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो आगान आगबारायनांगौ बेनिखायनो आरो ओरैहाय फारसेथिं गुबुनखौ जों जौगानाय नुब्लासो जोंबो गामिनि एबा सेंग्रा एबा सिख्लाफोरा बिखौ नुब्लास जे जायबा बिथांमोन बिसोरबो अब्लासिम बे थांखिखौ सहैनो हागोन बिजों लोगोसे बिथांखौ नुनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआबो जोंनि गोसोआबो एसे गोसो से गुदुं जागोन एबा गोसो गोसो जौगानाय लाबोगोन बेनिखायनो जों बाया मोज जोमा थाखिसिमा थांनो थाखाय जों गाव गावनो दाद जांगिलाखौ लानो थाखाय दाद जानो नांगोन अब्लानो जों बे थाखाय जों सहैनो हागोन आरो बे बेयाव थांखियाव सहैनो थाखाय जों बानाय एबा हायालै बेटारि जों लाब्ला माब्लाबो जों हानाय नङा बेनिखायनो जौगानो थाखाय गाव गावनि थांखिजों थांनो थाखाय जों बे मोनसे टारगेट एबा थांखिजों सहैनो थाखाय गावखौनो जों गोग्गाना लानांगोन अब्लासो जों बे थांखिसिम सौहैनो हागोन बेजों लोगोसे जोंनो जोंनि जोंनि सुबुंफोराथ' गोबाङानो रां रुफा एबा गोबां जानायनि आंखाल एबा आरो रां रुफानि आंखालबो जायो बिनिखायनो जों जों जाखिनि मोन जाखिनि मोनो जाखिनि रां रुफा दं बेजोंनो जों थेब थेब थुब बाबो सोलिनो नाजानांगोन बेनिफ्रायनो जों लासैबाबो सानसे नङा सानसे जौगानाया जोंनाव जाफुंसारो बेजों लोगोसे जौगानायजों लाबोनो थाखाय जोङो जौगानायखौ सानना लाबासिनो बेजों लोगोसे थांब्लासो जोङो जौगालांनो हागोन बेजों लोगोसे न'खराव जोंनो नांगौ गासै बुस्थु गासै जिब जुनारखौनो नांगौ अमानिफ्राय लानानै बायदि बायदि गोबां दं जोंनि फिनाय बेफोरबाबो जों एसे एनै रां रुफा मोननानै जों जौगालांनो हायो माबा मोनसे नङा माबा खैफोद आफोद जाबाय जों बेफोर जों फाननानै रां रुफा मोनगोन एबा बेखौ माबा मोनसे खामानि जों बाहायनो हागोन। बेबो मोनसे जोंनि जौगानाय आरो बेफोरखौ लानानै जोङो दानि जुगाव रां रुफा फागैबाबो जौगानो हाया मानो होनबा न'खरफ्रायबो एसे ब्लाबो सापद नांगौ अब्लानो जों बे थांखिसिम खाबुसिम सौहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबाङानो सुबुङानो गोबां खोनाबाय मानो होनब्ला जों सोरबा बायदिया सुबुङा हाया दोना थिग बेफोरबायदि गोसोखौ गोसोआव दुब्ला सानालासिनो जों दावगानायखौ लाबोनो नांगौ। बेनिखायनो जों अब्लासो साफा साफा जों जौगानायखौ जों लाबो नो हागोन बेनिखायनो जोंनो जौगानायखौ नांगौ आरो। नोंथाङा जाखिनि फोरमायलाबाय आंनो जाखिनि कुइसन सोंदों बेखौबो फारि फारि खोन्थाननायनि थाखाय बिजिरनि थाखाय नों थांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ औ। नोंथांनिसिमबो रोजा रोजाथाराफोर औ गोजोनथों।